नोंथां खोनादों? औ नोंथां मानि सायाव सावरायनो?
अ नोंथां आङो कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां। गिबियाव हागोन नोंथां हागोन। गिबियाव नोंथाङा सावरायग्रोनो ना आं सावरायग्रोनो?
नोंथाङा सावरायग्रोदो दे बिदिब्ला।
अ जोंहाथ' दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंहा गोबां दं नङा होमबा नोंथां? बर' फोरा आरो दा जोंहा बर'फोरनि जि दोरोङारि जानाय बियो जि आइ टेकबो मोननो हालायबाय बिदिनो जोङो गोबां आरो आरो ओ जानाय लोंनायनि अनगायैबो जोंहा गाननाय जोमनाय ओ दामनाय देनाय बायदिफोर फ्राबो दिनैनि दिनाव जोंहा जि आइ केक मोननो हाबाय आरो आं बिदिनो ओ बर'नि जानाय लोंनायनि मोननैसो ओ जानाय लोंनायफोरनि बेखौ माबोरै बानायो बिनि बागै ओ आङो सुंदयै फोरमायलांसै आरो नोंथाङा खोनासंलांबाय था। आङो ओरैनो जोंनाथ' बर'आारिनि दोरोङारि ओंख्रिफ्रा दङ गोबां दङ बुं बुंबाबो बुंजोबनो हाया। अब्लाबो आं बुंनोसै जेरै जोङो बुंनो हायो नाफाम ओ अनला, ओ नारजि ओंख्रि, ओ सबाय, साम' बायदि बायदि दं आरो बिदिनो। आङो नोंथांनि सिगाङाव जि नारजि ओंख्रि बेखौ माबोरै सङो बेखौ माबोरै बानायो नारजिया मानिफ्राय जायो आं बेखौ नोंथांनिसिम फोरमायहरसै आरो गिबियाव जोङो नारजिखौ जोङो बानायनो थाखाय फाथो मैगंनिफ्रायसो बानायो नङा होमबा नोंथां? फाथो मैगंखौसो नारजि बानायो। बिदिनो जोङो फाथो मैगंखौ गिबियाव खानानै लाग्रोनो नांगोन उम फाथो मैगंखौ गिबियाव खानानै लानायनि उनाव बे फाथो बिलाइखौ नोंथाङा मोजाङै सान्दुंङाव फोराननो नांगोन जेब्ला बियो मोजाङै रानो बेखौ नोंथाङा मा होनदो जि बेखौ लोगो लोगो जाबाथाय एसे गोखाया बारा जायो बेखायनो नोंथाङा फोराननानै गोबाव सम दोनहाबनो नांगोन आरो बेनिफ्राय नोंथाङा बेखौ जेब्ला जानो थाखाय रेडि खालामनो लाहार फाहार खालामो अब्ला नोंथाङा गिबियाव बै नारजिखौ दैयाव सोमग्रोनानै दोननो नांगोन आरो जाहाथे बिनि जि गोखा बियो खारो बा नोंथाङा बेखौ रुबाबो जागोन आरो बिनिफ्राय जि नार्जि बिलाइयाव जि जोंहा गेजेर गेजेराव देन्थाफोर थायो बै देन्थाफोरखौ नोंथाङा बोस्र बोस्र गारनो नांगोन आरो जाहाथे जोङो जानायाव देन्थाखौ मोनजाफाया बेनि थाखाय बे गेजेरनि देन्थाखौ गारनो नांगोन बेनिफ्राय जेब्ला नोंथाङा बै देन्थाखौ गारखाङो अब्ला नोंथाङा बेखौ दैजों बे नारजिजों खेबसेयैनो गोदौहोदो आरो सारायाव मोजाङै गोदौहोदो दै बुरजा होनानै बेनिफ्राय बेयाव मा होनदों खारदै होना हो खारै होयोब्लासो बे नारजिया गेब्लेगोन आरो बिदिनो नोंथाङा खारै होनानै गोबाव सम गोदौहोनानै बेखौ उनाव सागंजों सादो सागंजों सायोब्ला बे मोजां दाङै गेब्लेगोन आरो बिदिनो जेब्ला बियो गेब्लेयो अब्ला नोंथाङा बेयाव दाउ बा अमा बेदरबो होनो हागोन बेनिफ्राय नोंथाङा बिदि दाउ बा अमा बेदर होनो थाखाय नोंथाङा गिबियाव दाउ बा अमा बेदरखौ गुबुन सारायफोराव एवखांनानै लानो नांगोन बेनिफ्राय बे जि एवनानै लानाय दाउ अमा बेदरखौ नोंथाङा उनाव बै नारजि जि संनायाव होनानै होनो नांगोन आरो होनानै होयोब्ला बे बे खौ नोंथाङा गोबाव सम नैजि मिनिट बा नैजिबा मिनिटसो जमायै गोदौहोनो नांगोन आरो बिदि गोदौ होयो गोदौ होयोब्ला दाउनि रसाबो ओंखारगोन बा अमानि मेजेमाबो ओंखारनानै बै ओंख्रिया गोथाव जागोन आरो बेनिफ्राय बेयाव नोंथाङा मस्ला मस ख्लिबो होखानांगोन सिगाङावनो संख्रि फानलु बायदिसिना होखानांगोन आरो बिदिनो जोङो गोथावै जानो हायो आरो जेब्ला गोदौखाङो अब्ला नोंथाङा बेखौ खांदो बेनिफ्राय गुसु जाहोनानै आराम जानो हागोन आरो बिदिनो जोंहा गोबां ओंख्रिफोर दङ बेफोरखौ जोङो न'आवनो बानायनानै जानो हायो जेरै जोङो अनलाजों मेवायाबोथ' बर'निनो ओंख्रि जोङो अनला मेवाइखौ संनो थाखायबो गिबियाव जोङो मेवाइखौ दान्नानै लाय ग्रो नांगोन दानना लाग्रोनाना बेखौ जोङो मोजाङै हा हानानै लादो हानानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा अन गुन्दैखौ गिबियाव मा होन्दों दै गुदुं साराय फुदुंग्रोनानै लानांगोन सारायाव दै गुदुं फुदुंनानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा बै अनखौ नोंथाङा बै दैयाव फ्रि फ्रि आखाइजों होनो नांगोन आरो खेबसेनो स्र'ल' खबनो नाङा मानोना खेबसेनो जमा लखबा बियो गथा जानो नागिरो अना बेनिखायनो नों नोंथाङा फ्रि फ्रि आखाइजों होनो नांगोन आरो जाहाथे मोजाङै गलाय जायो दैजों बिदि बलायखांनायनि उनाव संख्रि फानलु होखांजोबनायनि उनाव नोंथाङा बै गोदौबाय थानाय अनला बा अनाव नोंथाङा मा होनदों बैखौ औवा मेवाइखौ आरामै होनो नांगोन आरो गारसननानै बिदि गारसननानै होखांनायनि उनाव बियो मा होनदों नैजिबा मिनिट बा थामजि मिनिटसो गोदौ होदो बेखौ गोदौहोखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ जेब्ला मोनहां मोनहां जायो बेयाव नोंथाङा दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया होनो नां आरो मोदोमनायनि थाखाय बिदि होखांनानै नोंथाङा गुसु जायोब्ला ओ खांनानै दोननानै गुसु जायोब्ला आरामै जानो हागोन आरो बिदिनो अनला ओंख्रिया जोबोद गोथाव जायो अनला ओंख्रिखौ जों खारैजोंबो जायो आरो खारै होआलासिनोबो जायो अनला ओंख्रिखौ थाइगिरजोंबो जायो जोङो नाजोंबो जायो गुबुन गुबुन रोखोमजों गुबुन गुबुन जायगायाव बि दिनो जानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो नोंथाङाबा माबाफोर जानाय लोंनायनि बागै फोरमायनो सानदों नामा
अ आङो मानि जोङो दोरोङारि ओंख्रि होननानै जानाय लोंनाय होननानै बुंबाथ' जोंहा गोबां दङ नोंथाङा खोन्थालांनाय बायदि बे नारजि आरो अनला ओंख्रि आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां दंबावो जेरै सबाय नाफाम थास' बिबार बेफोरबायदि गोबां दं आरोना नोंथां दा गिबियावहाय आङो ओ जोंनि मा होनो
दोरोङारि जानाय ल
दा नाफाम जानो थाखाय बा नाफामखौ बानायनो थाख जोंहा गिबियावहाय ना गोरान नांगौ नङा होमबा नोंथां दा बे ना गोरानखौ बा नाखौ नोंथाङा माबायदि नाखौ ना दिगोन बेखौ नोंथाङा बासिनानै लानाया मोजां आरो बांद्राय गोरलै गोरलै नाखौ देयोब्ला जोंहा मा बांद्राय सु थायो नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जों मानि मोजां नाखौ बासनानै लायोब्ला जोंहा नाफामाबो जायो दा बेनि थाखाय जोङो नाखौहाय नों मा नाखौ नाफाम देगोन खौ जोङो बासिनानै लाग्रोनांगोन गिबियावनो बिनि उनावहाय बे नाखौ जोङो सान्दुंङाव बा अराव फोराननांगोन दा फोरानखांनानै जोङो बे ओ नाखौहाय जोङो गोदोनि दिनाव जों उवाल्डआव देनाय नुयोमोन दानि दिनावहाय जोङो मानि ओ माख माखासे मेसिन बा मिक्सार बा ग्रेन्डार मेसिनफ्रावबो होनायखौ जों नुयो आरोना नोंथां दा बे नाफाम देनायाव नाजों लोगोसेहाय जोंहा ओ माखासे ओ बिदिनो
बिदिनो मुवा बा बेसादफोर होफानाय जायो जेरै थास' बिसं
बेफोरबायदि बुस्थुखौ होफानाय जायो आरोना नोंथां दा बे नाखौ देखांनानै जेब्ला नाया गेब्लेयो अब्ला जोङो बे नाखौहाय बिदिनो औवा हासुं बा दिंग्रिनि बयेफ्राव सोन दोननाय जा यो आरोना गोदोनि दिनावथ' जोंहा बेफोरबायदि दिंग्रिनि बयामफोरखौ मोननाय ज जायामोन बिनिखायनो जोंहा बांसिनै बा गाहायै जोङो औवा हासुङाव सोन सोनानै दोन्नाय जायोमोन आरोना दा दिनाव जोङो औवा हासुंनि अनगायैबो जोङो दिंग्रिनि बयेमफ्राव सोनानै दोन्नायखौ नुनो मोनो दा जोङो दिंग्रि बा दिंग्रियाव सोनानै दोनोब्ला जों दिंग्रि बथलाव डाइरेक्टहाय जों सोनानै दोननानै जोङो बेखौ माने ओ मुख्राखौहाय प्लास्टिक बा माबा मोनसे गोरा बुस्थु होफानानै जोङो ओ मारिनानै दोननो हायो आरो
आरो
ओ औवा हासुङाव सोनानै दोनोब्ला जोङो मोनसे ओ मा होनो खर'से औवा मोजां बासिनानै बा ओ मा होनो फारसेथिं हास'नानै आरो फारसेथिं गानस्रि दोननानैहाय जोङो बे औवाखौ मा होनो मोजाङै साफायै सुनानै लानानै
सुनानै लानानैहाय जोङो बे ओ देनानै लानाय बै ना
जायनाखि जोङो ओ नाफाम बानायनो नागिरदोंमोन बे नाखौहाय जोङो बे औवा हासुुंवाव मोजाङै ना
मोजाङै नारसोनानै सोनानै दोनांगोन आरोना आरो नारसोनानै सोनानै दोननायनि उनावहाय जोङो
बेखौहाय ओ
बिदिनो माखासे बिलाइ बा माबा मोनसे
बिलाइ गोरानफोरजों बा अबेबा माबा मोनसे प्लास्टिक बा मा बेफोर जोङो जोङो बेखौ गोराय होनथायना दोननांगोन आरोना बिनि उनावहाय जोङो बेनि सायाव आरोबाव हाजों लेथेना दोननांगोन आरोना जाहाथे बार हाबनो मोना मानो होनोबा जोंहा बार हाबोबा बै नाफामा मोजां
मोजां जाया आरोना गाज्रि जालाङो बार हाबोबा ओंखायनो जोङो
बेनिखायनो जोङो बेवहाय बार हाबनो हायि बायदि बे मोखांखौ मोजाङै होथेना दोनांगोन आरोना नोंथां। दा बेबायदि खालामनानै जोङो नाफामखौहाय बिदिनो नै दान थाम दान ब्रै बा दानहालागै जोङो बेखौ दोननानै जानो हायो आरो नोंथां आरो जेब्ला बे नाफामखौ खनसे जोङो मा होनो खुलिदावोब्ला एबा हाननानै जादावोब्ला बे जोङो बे नाफामखौ माने गोबाव दोनजाया आरोना नोंथां जै जादावबाय बेहाय जोङो मोनसे हासुनि
नाफामखौ जादावोब्लाथाय जोङो बे हासुनि नाफामखौ गोबाव दोननो हाला आरना नोंथां जेब्लासिम जोङो बे हासुंखौ दाङा बा जोंङो
हाना बै होथेनायखौ जेब्लाखि जोङो खेवा अब्लासिम बे नाफामा दोनजाब बाय थागोन आरोना नोंथां दा जों बे नाफामखौहाय गोबां रोखोमैहाय हायो आरो ना नोंथां जोङो मा होनो नाफामखौ जों गाव गोजाबो जानो हायो आरो गावनि अनगा जोङो थास' थास' बिसं बा जोङो नाजों बेफोरबायदि जानो हायो आरो जोङो एसे
गोरानै बाथोनबो जानो हायो गावगोजा आरो एसे गिसि होनानै जों एखौ
जानो हायो आरोना नोंथां दा जोङो नाफाम होननानै बुङोब्लाथ' रावबो मानसियानो माने बेखौ जाखुमानो बा एवखुमानो हाखाया आरो ना जायनाव एवो बा जायनाव सङो बे नाफामा बेनि सा सोरगिदिं जोंहा माने बिनि मोदोमनाया गोसारजोबखबाय आरो ना।
रावबो बेखौहाय एवखुमानानै बा जाखुमानो हाखाया आरोना नोंथां।
नाफाम होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदोनिफ्रायनो जाबोग्रा जामुं हिसाबै
हिसाबै बयनावबो माने
खोनाबानो बा मोदोमबानो बयनिबो खुगायाव खदै गयो आरोना नोंथां। दा
दानि दिनावथ' जोङो नाफामखौहाय जोङो न'आव जानायनि अनगायैबो जोङो माने फाननानैहाय गोबां रांखावरिबो खामायनो हायो दा बे नाफामखौ जोङो गोदोनि दिनावथ' जोङो बेबायदि मा होनो रांखावरिनि सोमोन्दै जेबो